औ
हेल
खोनादोंना नोंथाङा
हेल
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
ओ आङो ओरैनो दङ दायो
अ नोंथाङा ओरैनो दङ ब्ला मोननैसो आय दानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ जागोन दे
ओ जोंनि बरनि होनोब्ला बरनि ओंख्रि होनोब्ला जोंनि नाफाम बाथ ओ नाफामखौहाय बोरै बानायनाय जायो बा मा मा होयो बेयावहाय बेफोरखौ आङो नों थांनाव फंनैसो सोंनो सान्दोंमोन
औ जागोन दे सोंजागोन
औ नोंथाङा खिन्था दो होमबा
औ नाफाम बाथोनखौथ जोङो बोरै बानायो होनोब्ला नाफाम बाथोनखौ जोङो गिबियावनो जोङो नाखौहाय सारनानै बा गुरनानै ओ नाखौ आरो मा दुब्लि बिदिनो बिलो बेफोरबायदि दंग बेफोरबायदियाव जोङो सारनानै बा हमनानै बा गुरनानै जोङो नाखौहायो ला बोनाय जायो नोंथां बिनिफ्राय जोङो बेखौ नआव लाबोनानै औ नआव लाबोनानै जों बेखौहायो बिनि बिगुरफोरखौहाय जों गारनाय जायो बा खिफोरखौ जों गारनाय गारनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो फोस नो बेखौहाय सान्दुंङाव फोराननाय जायो नोंथां
औ औ नोंथां थारै
औ बिनिफ्राय जोङो फोसाब माबा फोरानखांनायनि उनावहायो बेखौहायो जेब्ला नाया रानगोन जोंनि फोराननाया अब्ला जोङो बेखौहायो नाफाम देनो थियारि खालामनाय जायो आरो नोंथां नाफामाव जोङो बांसिन थासनि बिखं बा थासनि देन्था जायखौ जों थास गोसोमखौ जोङो बांसिन होनाय होनाय जायो आरो थासगोसोमनि बिखंखौ जोङो गोथावसिन जायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो बि आरो ना नाफामा जे जोंनो ना गोरान गैया देयोब्ला नाफामखौ आ ना नाफामखौ बि दैब्ला जोंना स्राव स्राव जायो नाला लाय बिनिखायनो जोङो नाफामखौहायो नाफामाव थासगोसोमनि गांखंखौहायो जोङो बे थासगोसोमनि गांखंखौ हाना लाबोनानै बिनि सानै बिगुरखौ सैनानै जोङो नाफामावहाय थुख्रा थुख फोर हानानै देग्लिफानाय जायो आरो ना गोरानजों। नाफामखौ जोङो मायाव देयो होनोब्ला जोङो उवाल गाहेनावहाय देनाय जायो जेरै गोदोनिफ्रायनो जोङो बाहायबोबाय थानाय उवाल गाहेन। खौहायनो जोङो बाहायनाय जायो आरो गोदोनि समनिफ्रायनो उवाल गाहायनाथआबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दङ नालाय नोंथां नङा होबा?
औ औ नोंथां
औ ओ दासिमबो जोङो उवाल गाहेनावनो देनानै नाफामखौ बानायनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो देखांनायनि उनावहायो औवानि हासुं बा जों बयाम बेफोरावहाय जोङो सोनानै दोननाय जायो बेखौहाय जोङो थुसो थुसो बा नारसो नारसो जोङो नाफामखौहायो जिबा जों देग्लिनानै लादों बेखौहाय जोङो हासुंखौहाय फोसाबना लानानै औवानि हासुंफोरावहाय जोङो नारसो नारसो सोनानै ओ बेखौहायो- सायावहाय हाथफ्ला ओ इदिनो प्लास्टिकफोराव बा थालिर बिलाइफोरावहाय जोङो हाथफ्ला सायाव होनानै फामफ्रेनानै जोङो बेखौहाय सिङाव दोननानै जोङो इदिनो थालिर बिलाइ बाजि जा बेफोर ओमफ्राय आरो जोङो बयामाव- सोयोब्ला जोङो बयावबो जों बिदिनो नारसो नारसो सोनानै ओ सायाव प्लास्टिकफोरावहायो माहोनो खारैफोरखौ सोनानै जोङो बेखौहायो सिङाव बयाम सिङावहाय सायावहाय नाफामनि नाफामखौ जि जोङो माबानाय जायो नालाय सोनानै नारसो नारसो खालामखांनायनि लाखांनायनि उनाव जोङो प्लास्टिकआवहाय- खारैफोर सायाव सोनानै प्लास्टिकखौ खाथेनानै बे नाफामनि सायावहाय जोङो दोननानै ओ खफाखौ मारिनाय जायो आरो बेफोरबायदि खालामनानै जोङो बिदिनो ओ से दाननि उनावहाय जोङो नाफा फामखौहायो ओ जाहैनाय जायो आरो से दान थानानै जोङो नाफामा जोंनिया ओ जाजानाय जायो आरो बिनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि खालामनाय जायो अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिखै- नाफाम बाथोनखौ जे माबायदि खालामनाय जायो-
औ नोंथाङा जेरै दा फोरमायदों जोंनि ओनसो खालावबो बेफोरबायदिनो ओ बानायनाय जायो
औ
जोङो होनोब्ला नाफाम देनोब्ला जोङो ओ बांसिनानो फिथिख्रि ना खौ बांसिन देनाय जायो।
औ
आरो जोङो नाफामा गोथाव जानो थाखाय जोङो एसे मेजेम गोनां नाखौ बांसिन ओ नाफाम देनाय जायो आरो
औ
बिनि उनावहाय जों जुदि ओ नाफाम देनोब्ला जोङो जोंनियावहाय जुदि ना जोंनाव गुरनाय बा दंगफोराव जों लकेल फोराननाय गैयाब्ला जोङो हाथायफोरनिफ्रायबो लायनानै देफैनाय जायो आरो।
औ नांगौ।
ओ जोंनियावहाय बेयावबो नोंथां होननाय बायदिनो थास' गोसोमनि देन्थाखौनो बांसिन होनाय जायो आरो- ओ बेफोरबाय बिदिनो मोनसे थास' गुफुरनिबो होजायो होननाय खोनादों
औ
आरो जुदि नोंथांमोन जो नोंथांमोननि ओ जायनि ओनसोलावहाय थास'गैया बा बेफोरबायदि थास'नि खोब मोननो थान बेफोरबायदिब्ला खुमब्राखौबो खुमब्राजोंबो देफाननाय होननाय आङो- खोनानो मोन्दों आरो।
अ
ओ जोंहालाय बेफोरबायदि खुमब्राजों देफेरनायखौ नुनो मोनाखै नाथाय आङो बेलेगफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों आरो खुमब्राजोंबो देनानै नाफाम बानायनो हायो होननाय।
औ औ
ओ जोंनि ओनसोलाव दा नाफामखौ देयो होनोब्ला जोङो- दैलां बोथोराव बांद्राय नाफामखौ देनाय जाया मानो होनोब्ला- दैलां बोथोरावहाय- ना नाखौहाय मोननो थाङोबाबो एसे- फिसा फिसा
औ
जों मेसें बोथोरावहाय नाफाम ओ नाफाम देनो थाखाय जोंङो बिलो बा दंगफोरावहाय जोंङो ओ गुरहैनाय जायो आरो।
औ
बेखौनो ओ ओ मेसें बोथोराव देनाय जायो।
औ अब्ला जि जों नाफाम औ औ हागोन दे बुंलाय
अ नो ओ नोंथांमोननिखै नाफामखौ मा माजों जानो हायोबा जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ हागोन फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ नाफामखौ जोंङो मा माजों जायो होनोब्ला जोंङो नाफामखौ जोंङो गाव गोजायैबो संनानै जायो। जेरै जों पियाज, बानलु दिनो सामब्राम गुफुर बेफोरबायदिखौ होनानै जों गाव गोजाबो दै होनानै जों जे फो दै होनानै जे जोंङो ओ संगोन अब्ला जों बेखौ फोराननानै ओ माने दैखौ फोराननानै जों लाथा लाथा बेफोरबायदि बाथोन बायदि खालामनानै बेखौ संनानै जानाय जायो गाव गोजाबो नोंथां जांनिखोय इनिफ्राय जोंङो बेखौहायो अन्थाइ बाजाबफोरजोंबो जानो हायो रैसि खालामनानै आरो जों बिदिनो मैथा गोखै बेफोराव बो जों हानानै जायो बा जोंङो ओम गोबां ओंख्रिफोर दं आरो ना नोंथां बेफोरबायदियाव जों होनानै जायो आरो नफामा माने नाफामखौ जोंङो दालि खारै बेफोरबाय बिदियावबो होनानै जानाय जायो बा गाव गोजायैबो जानाय जायो नाफामा माने नाफामखौ होयोब्ला जोंङो ओ नाफामनि जि जोंङो मोदोमनाय बिनि सेन माने बिनि मोदोमनाया जोबोद गोथाव जायो। बिनिफ्राय बेयो ओंख्रि फोराव होफायोबा माने जोबोद गोथाव जायो आर रो बेफोरबायदिनो जोंङो गाव गोजाबो ओ जायो आरो मैथा गोखै बिदिनो ओ दालि खारै इदिनो गोबां ओंख्रिफोराव हायो होनानै जानाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि गामियाव बा ओनसोलाव बा नोंसिनि नखरावहाय नाफामखौहाय मा माजों जानाय जायो बा मा मा मैगं जोंहाइ जाफानाय जायो?
औ औ नोंथां थारैनो ओ जोंनि ओनसोलाव ग बा जोंनि गामियावबो जोंङो नाफामखौहाय ओ अन्थाइ बाजाब बा नोर सिंफोरजोंबो जायो जोंङो। बिनि बि ओ बिनि अनगायैबो जोंङो ओ थास बिबार इफोरफोर थास' बिबारफोरजोंबो जानाय जायो मानो होनोबा जोंनि नाफामा जोबोद थास' बिबारजों जाब्लाबो जोबोद मोदोमनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
ओ जोंङो बेफोरबायदिनो थास' बिबारखौहाय संना लाग्रोनानै जोंङो जेब्ला थास' बिबारा ओ रु मोनगोन रुयगोन जों सागं जों साना होखांनायनि उनावहाय जोंङो नाफामखौ होयो आरो।
औ औ
बेफोरबायदिनो अनेकथा मेगंफोरजों जोंनि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
ओ नोंथांनिसिम ओ नोंथाङा बेफोरख ओ नाफामनि बागै फोरमायनायनि थाखाय ओ साबायखर बावबाय
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ औ नोंगौ नों थां
औ उनफोराव बेफोर बायदिनो सावरायनो लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिं थिबाय
दे नोंथां
औ